हेल' नोंथां।
औ खोनादों।
खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथांङा दायो मा खालामदों?
आंङो थारैनो दङ जेबो खालामथआखै।
आ बिदिब्ला नोंथांङा आंजों दसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथांङा सम होनो हागोन ना?
औ औ हागोन दे।
बिदिब्ला नोंथांङा आं नोंथांजों मोनसे जोंनि गामियारिनि जिउ खुंनाय राहानि सायाव नोंथांनिफ्राय माखासे एसे बुंफोरलुफोर मोननो हागोन ना नोंथाङा एसे बेखेवना होनो हागोन ना जोंनि गामियारि ओनसोलाव माबायदि राहायै जिउ खुङो बिनि सायाव एसे बेखेवना होनो हागोन ना नोंथांङा?
औ औ गामियारि जि बुंनाय होनोब्ला बांसिन ओ जोंनि समाजाव बा जोंनि गामिफ्राव बांसिन आबादनि सायाव जिउ खुङो।
औ
अब्लाबो ओ गोदो आरो आथिखालनि जिउ खुंनाय राहा बे गोबां सोलायबाय ओ बेनि अनगायैबो जायगा लानानै जायगा बा हाजो एरियानि जिउ खुंनाया गुबुन रोखोमनि जायो आरो हायेन ओनसोलनि जिउ खुंनाया गुबुन रोखोमनि जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
उम्म दा ओ जिउ खुंनाय राहा होनोबा गोदोहाय ओ बर'फ्रा ओ बर'फोरनि खोथाखौनो बुंनोसै आंङो।
औ
औ ओ मिथिंगा जों सोनारनानै थांनानै थायोमोन ओ जेराव आबादा मोजां जायो बे जायगायाव थानानै बर'फ्रा ओ जिउ खुंङोमोन ओ बिदिनो बर'फोराव मोनसे हुदा दंमोन हादान सिफायनाय ओ हाग्राफोरखौ दानस्रांनानै ओ बिसोरो ओ आबादनि थाखाय बबे साया सा‌ बबे हाया साबजाथाव जागोन बेखौ नायनानै नोजोर होनानै बिसोरो हाग्रा दानस्रांनानै आबाद मावोमोन बेयो बे बर'फोरनि गोजाम आखुमोन नाथाय आथिखाल खालाव ओ सोलों सोलोंथाइनि ओ मुगायाव बा सोलोंथाइया गोसारनाय लोगो लोगो ओ बर'फ्रा गोदोनि बादि नंलिया बा गोदोहाय जेरै जिउ खुंनाय राहा सोलियोमोन दा बियो एसे सोलायलांबाय ओ बयबो ओ न'खरानो बा बयबो सुबुङानो ओ दिनैनि समाव सोलोंथाइया जिहेथु गोनांथार हिसाबै ओ गाव गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनायाव बा सोलोंथाइ होनायाव बयबो मुं खुब जाबाय दिनैनि मुगायाव नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
अब्लाबो ओ दिनैनि मुगासिमावबो ओ आबाद गारनायखौ ओ आबाद मावनायखौ बर'फ्रा ओ खोमानानै लायाखै बा बावाखै ओ बांसिन आबादनि सायावनो सोनारो ओ आबाद मावनानै जानो मोजां मोनो हाग्रायाव मोननाय माखासे ओ बि ओ हाग्रा बिलाइ बा फिथाइफोरखौ ओ ओंख्रि संनानै बा ओंख्रि जानानै बिसोरो थांनानै थायो ओ नोंथांङा ओ एसे फोरमायनो हागोन ना ओ गामियारि सुबुंनि ओ जिउ खुंनायनि राहानि हिसाबै
औ हागोन नोंथां
औ औ
ओरैनोथ बुंनो थाङोब्ला गोदोनि जुगाव गामियारि ओनसोलनि जिउ खुंनाय राहाया एसे गोब्राबमोन थेवब्लाबो बैसोर सुबुंफोरा मोनसे नङा मोनसे हाबाफोरखौ सायखनानै माने गावसोनि जि आंखाल बेखौ माने सुफुंनायनि राहायाव माने थायोमोन आरो बिसोरो जेरै दाउ अमा फिसिनानैबो गोदोनि सुबुंफोरा जिउ खुंबोयोमोन
औ-औ औ नंगौ
दोनो एम्फौ फिसिनाय बैफोरावबो नांथाबनानै माने बेफोर खामानिखौ मावनानैबो जिउ खुंबोयोमोन नाथाय दानि जुगाव दा नोंथाङानो बुंदों सोलोंथाइ नाथाय सोलोंथाइ गैयै सुबुंफ्राबो जि दानि जुगाव माने माखासे गावसिनि रोंगौथिफोरखौ बाहायनानै जे आदब खायदाजों आबादफोर मावनानै जिउ खुंबोदों बेखौ जों नुदों नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
जेरै दा जोंनि थिं एकदम सोलिफुगासिनो बेखौ नोंथां मा होनना बुङो बानलु आबाद मावनाय बेखौ दा माने जि गामियाव फरायालासिनो थानाय माखासे उदां उदां थानाय सेंग्राफोर बैसोरबो आथिखालाव बेफोराव नांथाबनो हमबायसै आरोखि
ओ औ जोबोद मोजां हाबाफारि
ओं बेफोराव नांथाब ना थानाया मोजां मानोना जों ओरैनो थायोब्ला गावनि माने आंखालखौहाय बोरै सुफुंनो हागोन बेखौ सानहरोब्ला
औ
फरायनायजोंल माने माबा मोनसे खामानि नुनो मोन्नो होगोन बेखौ आसा खालामला आरो दानि जुगाव सुबुंफोरा फराययालासिनो बो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जेरै गोदो एम्फौ फियोमोन जेरै एम्फौ खौ जोङो एम्फौ फिनो थाखाय एम्फौनि फिथोबखौ जों थिनानै दोननो गोनां जायोमोन अबेबा दाबसे खना जायगायाव माला बिजनि मददजों सुनानै माला सुनानै दोननो गोनां जायोमोन एम्फौआ एम्फौ फिथोबनिफ्राय जेब्ला सिखिरि जागोन सिखिरि जानानै सिखिरिया जेब्ला बिदै दैगोन बिदै दैगोन अब्ला सिखिरिया गावसोरनो हारसिं उरायलांखागोन अब्ला बिदैया एम्फौ महर लायोमोन आरो दा एम्फौनो जों एम्फौखौ फिसिबानो जाया एम्फौनो जों आदार होनांगोन नङा होमबा? आदारनि थाखाय जों माखासे बिलाइ मिथिंगानिफ्राय मोननाय इन्दि इन्दि बिलाइ ओरै थासोमलि बिलाइ
औ औ
माखासे गाम्बारि बिलाइ बायदि बायदि बिलाइफोरखौ जोङो जथुमनानै एम्खौनो जों आदार होयोमोन आरो बै एम्फौआवबो जोंहा माखासे बेखौ जों फाननानै गोदोनि सुबुंफ्रा गावनि आंखालखौ सुफुं आरो एम्फौल नङा बिनि फिथोबखौ जोङो बो आरो फाननो हायोमोन बे फिथोब जों गोदोनि सुबुंफोरा थावख्रि लुनानै खुन्दुं दिरुनोमोन नोंथाङाबो मिथिगौ जानांगौ
औ औ मिथियो मिथियो
दानि जुगाव खोब खम जों बेखौ नुनो मोनो।
औ औ
बेखौ नुयोमोन
उम
गावनो गावनि आखाइजोंनो जि दिरुननाय बायदिसिना जि दानाय खुन्दुं दिरुननानै मिथिंगानि माखासे सावगारिफोरखौ लानानै आगर बेरखांहोनाय बेफोरखौ जों माने खोनादों आरो दा नाथाय दानि जुगाव नुनायखौ मोनला बिदि मानोना आथिखालाव गोनोखो ज सब माने मेसिन नारि आदब खायदाजोंसो गाससिबो जोंखौ दायो गोदोनि बायदि नेचार ओ नंला दा नोंथाङा आरोबाव बिनि सायाव एसे फोरमायबावगोन ना नोंथां?
नंगौ जों गोदोनिफ्रायनो बर आइजोफ्रा गाव गावनि गाननाय जोमनाय बा नआव नांगौ जिनिसफोरखौ गाव गावनि आखाइजोंनो बानायना लायोमोन। दा बे हिसाबै दानाय लुनायफ्राव जोंहा गोदो गो ओफ्रायनो माहाजोन होननानै जों बुंनांगोन मानो होनोबा गावनि गाननाय जोमनायखौ जोङो गाव गावनो बर आइजोफ्रा दिहुनन्नानै लायोमोन जेरै दखना होन होन ओ जोमग्रा होन बा फारसा होन आरनाइ होन गामसा होन बे बर' आइजोफ्रा सोरजिनानै माने लायोमोन आरो गाव गावनो बेनिफ्राय आथिखालाव ओ समनि आंखाल आरो गावबा गाव हाबायाव मुखुब जानायनि थाखाय बा बयबो सोलों थाइनि सायाव ओ गोसो होनायनि जा-जाउनाव ओ बेफोर हाबाफ्रा बेफोर हुदाफ्रा दिनैनि मुगायाव गोमालांबाय अब्लाबो आं बुंनो सानो बैफोर हाबा हुखाखौ गोदान आदब जों गोरोबनानै गोदान सोलोंथाइजों सोलोंनानै बैफोर हाबाफारिखौ मेसिननि दारै बा माबा मोनसे गोदान टेक्नलजि आदबजों बैफोर हाबाफारिखौ जुदि ओ मावोबा बा-बयबो गोनांथि दं होननानै सानलायोबा आं बा माने बियो जोंनि जाखिनि कालसार बा जाखिनि जोंनि दानाय लुनायनि हारिमु बेयो थांनानै थागोन होननानै आं सानो बरफ्रा मिथिंगाजों थांनानै थाग्रा हारि जिहेथु बैफोरखौ नागारलाङोबा जोंहा गोबां खहा जागोन बेफोरो जाबाय जोंनि मोनफा मोनफा मोन मोनसे हारिमु बेफोरखौ जोङो नागारनो नाङा हायोबा जों गोदान गोदान आदबजों गोदान गोदान रोखोमै सोलोंनांगौ नोंगौ गोदोहाय गोबां खस्थ खालामनानै बा गोजाम आदब दौदाब्ला दौजों जों बेफोर हाबाखौ गोबाव सम लायोमोन नङा होमबा ओ गांसे दहन दखना दिहुनो बा ओ ओन्दि ओ एम्फौनि फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुनो बा जि जोम दिहुनो गोबाव सम लायोमोन गोबां खस्थ जायोमोन नाथाय आथिखालनि गोदान मुगाजों गोरोबनानै गोदान टेक्नलजि गोदान आदबजों सोलोंनानै बेफोरखौ जुदि बैफोर हाबाफारिखौ जुदि दासिमबो मावोब्ला ओ माने जोङो। माने माहोनगोन थांनानै थानायनि जिउ राहायावबो माने सुबिदा जागोन होननानै आं सानो। मानो होनबा बैफोरो दिनैनि मुगा याव ओ इन्दि जि बा इन्दि खुन्दुंब्ला ओरैबादि दाम जाबाय ओ बैफोरखौ जुदि जोंनि ओ फंबाय बिनानाव बा इयुन जेनेरेसनफ्रा जुदि सोलोंनानै रां खामायनायनि आदब जों ओ खामानि मावोब्ला निथसय बियो जोंनि हारिमुवाबो थागोन आरो गाव गावनि आथिङावबो गसंथानो हागोन होननानै आं सानो आरो
औ होमबा नोंथांजों दसे सम रायलायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां दसे सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय
औ औ जागोन
ओं